मा
औ खोनादों
औ जोङो दायो टपिकखौ रायलायनि देलायनायनि सायाव
औ औ रायलायखायो
औ ओ देलायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना ओ बर' हा या जेनेबा गोदोनि फ्रायनो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै मोननाय माखासे ओ मुवाफोरजोंनो बिदि देलायनाय जायोमोन जेने बा दानि बायदि बिदि हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय मुवाफोरजों दे देलायनाय जायामोन आरो बेनिखायनो ओ मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनि बिलाइ रोदा बेन्दों आरो बेफोर बेफोरखोनो माने गानोमोन। होननानै देलायनाय जायोमोन होननानै जोङो माने मोनाखैब्लाबो खोनानो मोनदों आरो बबेखौबा बबेखौबा मोनदों आरो जोङो औ
औ माने औ माने देलायनायखौ आथिखालावल' बे ओ बायनानै मोननाय मुवा बेसादजोंल' देलायो होननानै बुंदोंब्लाबो गोरोन्थि जागोन मानोना बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो देलायनायाव जोबोर आखा फाखामोन आरो जेरैबायदि बिसोर नांगौ। जानाय देलायनायाव मा माजों समायो बेखौ बिसोरो मिथियोमोन आरो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लायोमोन जेरैबायदि बे माने सना फुलि सना बेखौ माने एम्फौखौबो माने सना महरै माने बे गन्थंआव गानोमोन होननानै खोनायो आरो। आरो बे गुस्थि जिखौ माने गोजा खालामनो थाखाय गोदोनि समाव माने गयजों लोगोसे मोनसे गयजों मोनसे बेसाद जाफायोमोनो जाय जायजों माने गुस्थि गोजा जायो आरो बेबायदिनो खानाय थफाफोरावबो बायदिसिना बिबारफोरजों आरो गोबां रोखोमनि खानाय खफा खाथुमनो रोंगौमोननो गोदोनि आइजोफोरा गोदोनि समावथ' खानायाबो जोबोर गोलावैनो थायोमोन बेबायदिनो गोबां रोखोम समायना समायना मुंनि मुं होननानै बिथांमोना माने हानाय खाथ'बो मोननो बेखौबो जोङो माने खोनानो मोनो आरो। निफ्राय बेबायदिनो औ बे मुसुगुरफोराव काजोलफोरथ' गैयामोन ब समाव माने सिलिखा सिलिखानि फिथाइ बा बेखौ सावनानै फोनोमोन होननाय खोनायो आरो। गोसोम खालामनो थाखाय बेबायदिनो बिसोरो माने देलायनानै बैसागोफोराव माने रंजा बाजायै मोसायोमोन होननानै खोनायो आरो। आरो
औ नंगौ ओ थारैनो बेफोर बे बायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोना बे फोरखौनो बाहायनानै देलाय बोनायखौ जोङो खोनाबोदों। आरो ओ माखासे उन्दै उन्दै समाव जोंबो गेलेनो मोनदों आरो बेफोरखौ माने जेरै बे आबैलो लोनि फिथाइफोर खौ बे ना गेजेराव ओरै नलि थायो नालाय बेयाव बिजिजों थुनानै माने माला गाननाय आरो बै बे मानदारि दं फाङा बेखौहाय जार्मनि हाग्रा ना मा बुङो बेखौ माने बिनि गेजेराव थानाय बे नुलि माबा मोनसे गुफुर रोखोमनि माबा मोनसे थायो आरो बेयाव ओ बेखौ आसानफोर बानायनानै गाननाय बेफोरबायदि गोबां मोनबोदों आरो जोंबो आरो बेन्दोंफोर खौ आखाइयाव आसान खालामनानै गान नाय बेफोरबायदि बेजों लोगोसेनो माने मोनसे फिथाइ दङ मा होनना बुङो बेखौ सिन्दुरनि फिथाइ होननानै मानसि फ्रा बुङो आरो जेनेबा गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि दानि बायदि हाथाइ बाजाराव सिन्दुरफोरखौ बायनानै मोनामोननो ओ बेनिखायनो बै फोरखौनो माने सिन्दुर महरै फोनोमोन बा लिपस्टिक बायदि गुस्थिफ्रावबो लगायोमोन बे खौ जोंनि आबै आबौमोना बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो दायो।
औ - औ बे बेबायदिनो औ दायोथ' माने बेफोरजों देलायनाय जाया दायोथ' हाथाय - बाजाराव मोननाय ओ माने गोबां प्रडाक्टफोरबो माने देलायनाय जायो नाथाय ओ बे सिगांनि ओ देलायनाय जा मिथिंगानिफ्राय मोननानै मुवा बेसादजों देलायनाय बेयो माने दानिख्रुइ साबसिन होननानै सानजायो मानोना दायो ओ गोबां केमिकेल मिलायनाय थायो जायफोरजों जोंनि माने मोखांफोरा गाज्रि जानो हायो आरो माने सिगांनि समाव बेफोर जेबो ओ माने जेंना बा ओ जेबो खालामामोन आरो माने मोजांङैनो स्किनफोरा थायोमोन । बेनिखायनो ओ गोदोनि समनि देलायनायानो साबसिनमोन आरो आंनि बायदिब्ला
औ आंनि बायदिब्लाबो बिदिनो ओ आथिखालावथ' गोबां बिदिनो लिबिस टिकानो होन बा माबा मोनसे मोखांङाव फोनग्रा खानायाव लाग्रा थाव बे फोरानो होन ओ माने गोबां केमिकेल गोनां ओंखारबाय आरो आथिखालाव जेरै बांद्राय लिब गुस्थिफोरखो ओ गुसथि फोनबाय थायोब्लाबो माने गुसथिफोर गोसोम जालांनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो माखासे सेम बेफोर दङ जायखौ ओ खर'फोराव लोबोबा मालाबा खानाया ओ गाज्रि जानाय बेफोर नुनो मोननाय जायो आरो ना जोंनि गोदोनि आबै - आबौ मोनाथ' बिदिनो सेम्फुनि जाय गायाव खारै खारै बाहायनाय आरो ओ जेनथ'खा बिलाइफोरखौ माने खर'आव फोननाय आरो माखासे थाइगिरनि बै गेजेराव थायो ना बे बिज्ला बिज्ला बेखौबो माने ओ फिस्ला जायो होननानै खर'आव फुननाय बेफोरखौ माने जों गोबां खोनाबोदों आरो नंगौ जोंङो बाहायफेरदोंबो माने बाहायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो बेफोरो माने केममि खेल जेबो गैया बेनिखायनो बे फोरखौ बाहायोब्ला साबसिन बायदि आं मोनो आरो
औ औ औ औ माने औ दायोथ' खानाय फोरा माने गोबां रोखोमनि सेम्पु बायदिसिना केमिकेल लगायनायजों माने ओ गाज्रि जालांबाय माने सिगांनि मानसिनि जा खानाय बे गोलाव माने रोजाय बेफोरबायदि दा नुनोनो मोनला मानोना सिगाङो माने मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुवा बेसादजों बिसोरो माने खानायखौ मोजाङै लाखिनो हायोमोन नाथाय दायो गोबां रां खरसा खालामबाबो मोजां मोजां ओ प्रडाक्टनि सेम्प फु बायोब्लाबो माने ओ खानाया गाज्रि जायो माने सिगांनि जा लाखिनाय ओ जा जा बायदि लाखियोमोन आइजोफोरा बेबायदि लाखिनो माने दा हालिया आरो खानाय गोलाव मानसि बा रोजा खानाय दानि जुगाव खम नुनो मोनो नाथाय सिगाङो ओ दायो बुरैफोरा दासिम जायफोर माने आगोलनि माने मिथिंगानिफ्रायनो मोननायफोरखौ बाहायबोदों बिसोरजों दाबो जोंनि खानाय बा ओ सिख्ला बैसोनिखौनो रुजुनो हाया बिसो निया माने ओ दाबो बेबायदिनो सोरनियाबा माने ओ मोनै बा गोसोमैनो दं बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो रोजा गयै अब्ला औ बिथांमोनाथ' बुङो माने जों खारैदोनो लोबो बेनिखायनो इदि होनानै दासि मबो बिस बिथांमोनहा माने खारै बाहायनायखौ नुयोमो नुनो मोनो आरो आं
औ नंगौ थारैनो जोंबो गामि ओनसोलाव गोबां गोदोनि आबै आबौ लै खौ नुयो आरो खारैजों लोबनायखौनो आरो गोदोनि समावहाय साबोनफोरनिबो बाहायनाय गैयामोन होननानै खोनानो मोनदों आरो । ओ दैमा-दैसा फोराव दुगैनो थाङोब्ला बै ओ हा थायो ना मोन से गुफुरनो हामा माथा ना मा ओ बुङो बेजोंनो माने मोदोमाव फोननानै साबोन बायदि दुगैयोमोन बियो माने फिस्ला फिस्ला जायोनो फेम्फनाबो एसे खारो होननानै बुंदों बेफोरजोंनो माने दुगैनानै माने थायोमोन आरो जेनेबा दानि बायदि बिदि केमिकेल गोनां साबोन बायदिसिना बेफोर खौ जेबो बाहायामोन होननानै बुङो आरो बेनिफ्राय जेनेबा दा सेम्पुफोर बा बाहायनायावबो दा जानला मोनला केमिकेल गोनां सेम्फुफोरखौ बाहायनानै जोंनिया ओन्दै बैसोआवनो खानाय मोननाय ओ खानाय गनाय बे फोरबायदि जानाय खौ जों गोबां नुनो मोनो आरो
औ-औ दायोथ' उन्दै समावनो माने बैसो जायियावनो माने खानाय मोननायनि प्रब्लेमखौ नुनो मोनो आरो खानाय गनाय थाबैनो खानाय गनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ रोजा ओंखारोब्लाबो उन्दै समाव माने दे नानै इस्टाइल खालामनो मोजां मोजां ओ माने सेम्पु बाहायनायावनो बांसिनै गनायखौसो नुनो मोनो आरो । दानि लाइमोनफोरा बांसिन बिदिनि खानाय गाज्रि बा खानाय मोननाय गनायजोंनो माने जेंना बायदि आरो दानि माने मानसि फोरनि थाखाय
बे नो आरो माने गोबां रां खरसा खालामनानैबो माने मोजां खालामफिननो हाया । बेनिखायनो गोदोनिजों दानिजों रुजु रुजुनानै नायोब्ला ओ देलायनाय फोरावहाय आरो गोदोनिखौनो जोबोद मोजां नानै बुंनांगोन ओ जेनेबा रां खरसा खालामालासिनोबो आरो जोंनि मोखां बा खानायफोरखौ मोजाङै लाखिनोबो माने मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादजोंनो देलायनानै गावखौ समायना खालामहोनो हानाय बेफोरो दङमोन आरो ना थाय आथिखालावथ बेफोरबायदि केमिकेल गोनां ओ माखासे जिरादफोरखौ बाहायनानै जोङो माने गावखौनो माने गाज्रिसिन खालामनानै लानाय खौसो माने दायो जानो थांगासिनो आरो बेफोरबायदि
औ-औ आरो माने गोदोनि बा बा दानि सुबुंफोरा माने गावखौनो माने साबसिन माने गुबुननिख्रुइ बादायलायनाय बायदि बाहायो आरो देलायनायखौ माने बिनिख्रुइ आं साबसिन नुनो नांगौ नाथाय बेबायदि खालामोब्ला गावनिनो माने गावनि थाखायनो जेंना सोमजियो आरो इयुनाव माने मोजां जानो साननानैनो माने आजिखालिथ' मोखांनिफ्राय माने सार्जारि खालामनाय बेफोरजों माने गावनिनो खहा जायो आरो खहा जानाय बायदि मोनो
औ नंगौथारैनो बेफोरबायदिनो आथिखालाव ओ जेनेबा पार्लारफोराव थांनानै खानायफोरखौ बोयो मोखांफोरखौ सुजायो मान अब्लाबो माने गोदोनि जों दानिया जेसांखि देलाया मानो ओ गोदोनि फोरजों हाया होननानै बुंजागोन आरो बेफोरो माने साननैसोनि थाखायल' मोजां नुनाय उनावहाय साननैसोनि उनावनो गाज्रि जाफिननायखौ नुनो मोनो
औ
बिदिब्ला जोंहा टपिकखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा समाबो जाबाय औ